हेल' औ खोनादोंना औ औ मा खालामबाय दं नोंथाङा?
आं दा दंथ'यो नोंथां बिदिनो दसे जिरायनानै ओमफ्राय नोंथाङा
जों दा ओ जानायनि बागै रायज्लायनो सानदों नङा होनबा नोंथां?
औ औ दे सावरायजागोन दे ओरैनो माबायदि दि
औ औ जोङो बिदिनो फिथाइ सामथाइ सामथाइनि बागै रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे सावराय जागोन दे
नोंथाङा मा फिथाइ फिथाइफोरखौ जानानै ओरैनो मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्लाथ' जायखिजाया जोंनि ओनसोलाव मोननाय ओ फिथाइ दा बेफोरफोरखौ होनना बुङोब्लाथ' जोंनाव जेनेबा ओरैनो सरासनस्रा मोनो सुंथाम दा सुमफ्रामफोरखौ जोङो ओरैनो जानानै आ बिखौ मोजां मोनो आरो बेहाय माखासे देहानो गोनां जानाय भिटामिनबो बे मोननाय जायो दा ओंखायनो बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों मोनो जाम जायखौ जाम होन्ना बुङो दा बे फोरावबो माखास जोंनो देहानो गोनां जानाय भिटामिनखौ जोङो मोन्नाय जायो दा बेफोरबो जोंनि थाखाय गोनां आरो दा बेफोरबो जोंनि थाखाय गोनां बेफोरखौ जोङो थालिर थाबावबाय दा बेफोरबो जोंनि देहानि थाखाय खोब गोनां आनि फाइ थाइगिर होन्ना बुङो जोङो थाइगिरखौबो थ' जों ओ गोलनि मानसिफोरा गोथाङै जायोमोन खाजि हानानै नाथाय दानि मानसिफोरा बेखौ जाबांनो नागि गिरला नाथाय बे थाइगिराबबो ओ गोनां जनाय माखासे देहानि केलसियामफोर मोन्नाय जायो। ओ केेलसियाम बा ए भिटामिन खो मोनो दा बेफोरखौबो जोङो जाजायो आरो नाथाय सोबा सोरबा मानसिफोरा बेफोरखौबो जानाय खौ नागारबाय आरो दा आं बेफोर गासैखौबो जिखिनि से सामथाइफोर मोनो लकेलावनो दा बेफोरखौ जानानै खोब मोजा मोजां मोनो आरो
औ नंगौ नोंथांनि ओरैनो ओ जानाय फिथाइ माने नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
अ फिथाइ जाना मोजां मोननाया थ' आङो दा नैबे थालिरखौनो बांसिन मोजां मोनो होन्नानै बुङो जायो लकेलाव मोन्नाय हिसाबै थालिर गोमोन जेन'बा थालिर बेबो बै मोनसे ओ थालिर मोनसे हायथा थालिर होन्ना बुंनाय दङदि गाहाय जादा अ बे मोनसे साबसिन मोजां मोन्नाय जायो आरो आं बेखौ जानानै औ औ बेखौ जाना एसे साबसिन माने ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा माबायदि जेन'बा फिथाइ सामथायाइफोरा माबायदिखौ मोजां मोनो जेनेबा नोंथां
औ बिदिनो आंबो फिथाइ सामथाइखौ गोबां दं नाथाय बिदिनो आपेल आंगुर बा जोंनि दा गरम बोथोराव थायनाय खान्थाल थाइजौ बेफोरखौनो जानानै औ जोबोद मोजां मोनो आरो औ बे खान्थालखौ औ बे खान्थालखौ जानानै जों खखाय सिंनि बेगरफोरखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो नों
अ अ अ नंगौ नंगौ बेथ' बिराद मोजां बे खखाय बे खौबो जाजाबाय आरो बे खखासेनि जि बेगर बेखौबोथ' ओंख्रि संनानै जाजाबाय बेबोथ' बिराद मोजां जाबाय
खान्थालखौ जोङो गोरलै समावबो जोङो ओंख्रि बायदि फाजा एवनानै जानो हायो आरो
औ औ बे नंगौ नंगौ जानांगौ बेफोरखौ जाजायो जाबाथ' मोजां ओमफ्राय बै जोंनि लकेलाव मोननाय फिथाइ जेनेबा जोङो मा होनना बुङो दुमब्रु खावस्रा ना मा होननाय बे खौबोथ' जोंनि मानसिफोरा जायोमोन नाथाय सोरबा सोरबा जायो सोरबा सोरबा जायाखै मानो दा गुबुनाव जायो आरो बेखौ बिरादहाय
औ नंगौ नोंथां
बुं ओरैनो नोंथांमोननियाव मा मा जोंनि लकेलाव मोननाय फिथाइ सामथायाइ माबायदिखौ जायो बांसिन
औ जोंनि लकेलाव मोननाय बेनो ओ जोंनिया दा खान्थाल थाइ जौ, लिसु, जाम आरो सुमफ्रें बेफोरखौनो जों लकेलाव मोननाय जायो दैै आरो बायदि बायदि दं
उम उम बेफोरखौ जोङो ओ आबाद मावनाय हिसाबै लायो ना ओरैनो दस्रानिफ्राय लाबोनाय साप्लााय जायो
औ दस्रानिफ्राय बिदिनो आबाद मावनाय थ' होनजाया बेखौ
हा?
आबाद मावनायबो आबादबो मावो नाथाय जोंनिथिं इदिनो ओरैनो हारसिंनो बे बेगर जों जानानै गारनाय बेगरफोरानो रज'नानै बिदिनो गोदिर बिफां जानानै बेनि फिथाइखौनो जों जायो आरो
औ औ औ थिगैनो दं दे बिदि जानांगौ आदसा बे फिथाइ सामथाइफोरखौ औ जोङो ओ खेथि खालामनाबोथ' जोङो माखासे रांबो खामायनो हायो नङा होमबा औ बेखौ खामायनो हायो ओमफ्राय बाजारफोराव जों बे फिथाइ सामथाइखौ ओ एसे नांगौबायदि बायनो फाननो हायोना
औ जों बिदिनो गोबां बिफांफोर थाबा जोङो जे लिसुफोरखौ जोङो फाननानै जों गोबां रांबो खामायनो हायो बिदिनो औ
नंगौ नंगौ। दा जोंनावथ' मा होनना बुंदों आ आथिखालाव खान्थाल खान्थाल दा सिजेना खान्थालनि सिजेन थाइजौनि सिजेन ना थाय इसेबां मानि बागानथ' गैया न'खराव जा एसे खान्थाल फि थाइ बा आ खान्थाल फिथाइ बा थाइजौ खिथाइ दङ'। बेफोरखौ जोङो न'आव जानो बायोब्ला बा न'आव जानानै आग्लायो बेखौ जों फाननाय जायो। नङा होमबा? खिन्थु जोङो खेथिनि हिसाबै बे खौ जों बाहायनाय जाया ना।
औ नंगौ नों
खेथिनि हिसाबै बाहायनाय जाया। दा बेखौ जों हयथ' खेथि हिसाबै बानायो बां खोब ओ गोबां थारमाने रां खामायनो हागोन बेखौ जों आसा खालामनो।
औ नंगौ औ। बेफार औ बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां जागोन।
औ औ दा ओरैनो नो नों नों थांमोननि न'खराव ओरैनो मा मा फिथाइनि बागानफोर दङ' जेने'बा।
औ जोंनियावथ' औ बागान नङा औ। जोंनियावथ' ओरै गैया ना जोंहानि न'आव दा खान थालानो दङो आरो नों थां बेलेखथ' औ बेलेखथ' बि बिदि जेबो फिथाइ सामथाइ गैया।
ओम ओम ओम। खान्थाला ओरैनो ओम खान्थाला जेन'बा ओरैहाय गुबुन गुबुन जाादनिफोर दङ' नामा?
ओ खान्थलाथ' बिदि जातनि आं खोनानो मोना
मोनाखै ना अ आतचा आंबोथ' ओरै मोनथिया खै ओंखायनो आङो ओ बेखौ मिन्थिखायैनोथ' नों- नोंथाङाव सोंहरनाय जादोंमोन।
औ औ नंगौ दा नोंथांमोननिथिं मा मा नोंथांनाव मा मा बिफां एबा फिथाइ सामथाइनि बिफां दं नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
अ जोंनाथ' ओरैनो लकेलाव मस्थ' मोननो थाङो होनना बुङोब्ला आं दहाय बुंनाय थालिर बिफांखौ मोनग्रोगोन। थाइजौखौ मोनगोन, खान्थाल मोनगोन, थेंख्लां मोनगोन ओमफ्राय नैबे आ जाम दं थां। ओमफाय जाम लथा। आनिफ्राय मा होनो लेसु। लेटुखु। ओमफ्राय सोमफ्रां।
औ।
बेबायदि जाग्रा फिथाइ आरो ओमफ्राय थाइगिरखौ मोनगोन जोङो थाइगिर बिफां। दा बेफोरबायदिखौ जोङो मोननाय। जायो आरो।
औ नंगौ जों जोङो ओरैनो ओ।
मोननो थाङो।
औ जोङो ओरैनो दा खान्थालखौ जोङो फोमोननो थाखाय जों मा खालामनाय जायो एसे बुंनो हागोन ना।
अ खान्थालखौथ' जोङो फोमोननो थाखाय माने ओरैनो दंफाङावबो मोनो खायसे खान्थाला दंफाङावबो मोननानै थाबाय दा जुदि दं। बिफां एसे सिगाङाव मोनहोनोब्ला नोङो दाननानै दोननांगौ दाननानै लाबोनानै जुदि दोनोब्लानो बियो हयथ' सान। सानथाब सामब्रै उनाव बियो मोनगोन आरो गोरा खान्थालखौ दाननानै दोनोब्लानो। अब्लानो बेहायथ' जेबो। खालामनो गोनां गैया। बेबायदि जायो आरो आंनि मिथिनायाव आरो दा बेबायदिखौ अ खालामनानै दोनोब्लानो बे खान्थाला हयथ' मोनगोन आरो। थाबैनो दंफाङाव थाबा हयथ' औ जानबो गोथाव जायो दंफाङाव थायोब्ला हयथ' बियो सप्तासे बा दस दिननि उनाव मोनगौमोन। नाथाय बियो ओ सप्तासे बादसदिनसोआव बियो दाना दोनोब्ला मोनगोन आरो। दा बिबायायदि जायो दानना दोननायनि उनाव। बेखौ खालामनो हायो आरो।
नोंथां औ औ बिदिनो जोंनिथिंबो औ बिदिनो जोंनिथिंबो जिगाब फोर होसिननानै बा खोबनानै जोङो खान्थालखौ फोराननाय जायो।
औ फोमोननाय थिखानो दं अके अके। थिगनो दं। दा दाथ' थ' नैबे थाइजौनि बोथोर। दा थाइजौनि बोथ थोर आतसा बे आ थाइजौआ आ ओरैनोथ' भारतनिनो मोनसे। बे मा होननाो नेसनेल फ्रुइद होननानै बे सिनाय जायो। दा बेयो जोंनाव बेसेबांसो जातनि थाइजौफोर दं
औ बिदिनो गोबां जतनिबो दं ओंखाम थाइजौ बा बिदिनो बायदि बायदि दं फ्राय आं बारा ओरै नाम
मिथिनो आरो आदसा बे नोङो बे थाइजौआ थाइजौआ थाइजौआ जेन'बा बा नुनायावथ' एम्फौ सुनाय गैया नाथाय नाथाय थाइजौनि सिङाव एम्फौ जायो दा बेनि बे एम्फौ थानायनि खारनखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ औ बिदिनो जाय थाइजौआ जोबोद बे बे सिङाव एम्फौआ एम्फौ हाबनानै एम्फौ बोरैबा जायो आरो औ
बेफोर
औ बेखौ होफथानाय खौथ' राहा आं जेबो मिथिथ'वाखै नोंथां।
अ अ अ अ दा होबथानायनि राहा खौथ' आंबो मोनथिया थेवब्लाबो बेहाय जोङो बिबार बारनाय समाव एसे मुलिफोर जोथोन लायोब्ला मुलि फ्रैयोब्ला बादिया जोङो जोथोन लायोब्ला हयथ' बियो एम्फौ जागानायनिफ्राय जों रैखा मोनो होननानै मोनथिना मोनो आर दा बेखौ आंबो खालामफेरनाय जायाखै दा बिबार बारनाय सम औ
जाया नालाय थां औ औ नंगौ दा नोंथांजों गोबाव समबो रायलायबाय नङा होनबा नोंथां औ आसा खालामो नोंथांजों आरोबाव बिदिनो मोजाङै गुवारै रायलायनो मोनबावगोन होननानै ओ दा जोंना समाबो जाहोलां फ्राइ नोंथां
औ दे दे आदसा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो होमबा दे दे औ दे